औ आं दसे सम रायलायनो हागोन ना?
ओं हागोन।
औ दे बिदिबालाय आं आङो एमाव बानायनायनि सोमोन्दै नोङो सोंनो नागिरदों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ औ
औ एमाव बानायनाय ना? औ औ औ एमाव बानायनाया थ' ओ खोनाबाय नोंथां? बियो जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे से दोरों हाबा बायदि जायो आरो ना।
औ औ औ खोनादों।
गोदो गोदायनि फ्रायनो बियो मोनसे जोंनि हारिमुनिनो बाहागो। खोनाबाय नोंथां? औ अ बै सम समनिफ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो जौ बानायनाय जोंनाव दङ जौ मावनायाथ' जोंनाव दंबोखायो नालाय बर' हारिमुआव बर' सुबुंफोरनि गेजेराव खोनाबाय ने नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
लोगो लोगो जोमाय मावनाय लोगो लोगोथ' जोंथ' एमाव खौ नांगौ जायो खोनायना नोंथां? औ होमबा जोङो फार्स्टआवनो एमावखौ बानायनोब्ला थ' माइरंखौ लानाय जायो खोनाबायना नोंथां?
औ औ औ खोनादों खोनादों।
औ जुमाय संनो ओ एबा जौ बानायनोथ' जों एमावखौ गोनां जायो खोनाबायना नों
औ औ औ खोनादों नोंथां।
औ एमावा जौ संनायनि मोनसे ओ रोखोमसे उम जोबोरैनो गोनांथार मुलि खोनाबायना नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां खोनादों।
बेनि अनगायै जों जौ संनायनि बाथ्राखौनो हाया ना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
जं संनो हाया नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ बे गोनां जानाय ओम एमावखौ बर' फोराथ' गावनो न'फोरावनो बाना नाया लायो। नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
न आवथ' बेफोरखौ जों मावखायोमोन नालाय मावखायो नालाय बेहायावथ' जों गुबुनाव बायनो थांङामोन नंगौ खोनाबाय नोंथांङै
औ औ खोनादों
औ औ बेखौ जों न'आवनो बानायनानै लाख खायो खोनाबायना नोंथां।
औ औ होनदों नोंथां।
जोंङो एमाव बानाय होनोब्ला गिबियावनो ओ एमाव बानायनो थाखाय फाय जखानि ओ माथानि माइरं नंगो नोंथां खोनाबाय ना जखानि माथा मा था माइरंनि ओ बाक्सा दैयाव जेनेबा अबेबा मोनसे थौआव सो मनानै दोननाय जायो। खोनाबायना नोंथां हेलौ नोंथां थाम ब्रै घन तासो दोननांगौ जायो खोनाबाय नों थां औ उनाव बेखौ बो खांनानै खिरखायाव एबा प्लास्टिकनि मना फोराव बा ओ माइरं खिर खाफोराव फोराननाय जायो खोनाबाय ना नोंथां
औ खोनादों।
सोनाहै दिनदां आलायना दै सरनानै लानो नांगौ खोनाबाय ना नोंथां औ औ इनिफ्राय दै रान दैखौ गोबां ओ थरथिंसेबो दोननाय जाया खोनाबाय ना नों थां बेखौ फोरानजोबना लानाय जायो ओ फोराननानै लायाबाथ' देनाया जाया खोनाबायना नोंथां औ ओ बेफो बेहायबो गोबां हाग्रा बंग्राफोर बाहायनाय जायो खोनाबायना नों थां एमाव बानायनायाव फारसेथिं मुलि‌ नि थाखाय अम जेनेबा हाग्रानिफ्राय खासि बिजै ओ बिबार आखसि दा बिलाइ खेब बेफोरखौ बाहायनाय जायो खोना नोंथां बेनि अनगाय
खोनादों।
बिसिबाव बेदर खोनाबायना नोंथां खान्थाल बिलाइ गोरलै आनारस बिलाइ गोरलै थालिर बिलाइ गोरलै आरो लोखोना बिज जौ गोरलै खांनानै होनाय जायो खोनाबाया ना नों
औ खोनादों खोनादों।
बुं ओमफाय दानिया दै सरनाय माइरंखौ ओ उवाल एबा दिंखि फोराव देनाय जायो खोनाबायना नोंथां। औ औ औ लोगोसे खांनानै लाबोनाय बिलाइ रोदाफोरखौ ए होफाजनानै देनाय जायो। खोनाबायना नोंथां।
औ औ खोनादों।
जेब्ला सौनाय ओ सौनाय अना गेब्लेयो अब्ला उवालनिफ्राय खुरनानै सानद्रि गुबुंफोराव सालिना लानांगौ जायो खोनाबायना नोंथां।
औ औ खोनादों।
आद्रा थानायखौ सफैनानै सालिनो नांग गौ जायो नों खोनाबायना नोंथां एमाव देनाय माइरंआ बुहुद ओ मिहि मिहि जानो नांगौ। खोनाबायना नोंथां।
औ औ खोनादों।
ओ सालिलाय सौलाय सालिलाय सौलाय फिथा देनाय बायदि अन गुन्दै देनाय बायदि खालामनांगौ जायो खोनाबाय ना नोंथां। जेब्ला बे सौनाया जोबलाङो अब्ला गुन्दैखौ सं याव लानानै दै होस्रो होस्रो अन गुन्दैखौ लादुरा खालामनाय जायो खोनाबायना नोंथां? औ औ अन ओ थैजासे बेलना नानानै बै बे अन गुन्दैखौ ओ नाग्लिनानै लादु खालामनानै ओ सान्दुंआव फोरानना दोननायानो एमाव बायदि जायो आरो खोनाबाय नोंथां?
औ औ खोनादों खोनादों औ।
गोबां फोराननानैनो बियो उनाव
औ।
माबा जायो खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों।
दिनो फोराननानै सान्दुं गोसायाव रानबानो अ बे एमाव जाबाय आरो। खोनाबाय नोंथां?
औ खोनादो खोनादो।
साबसिन आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा मिनथि
औ औ औ औ।
उम इद।
एमाव औ औ औ जोंनि बे एमाव बाहाय गनाया जोंनि बर'नि जे बे दोरों जौ संनायजों बियो सोमोन्दो दङ। मानो होनबोला जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनि फ्रायनो। हाबा आर ओ ब बा बायदिसिना फोरबु फुजा। फोरबो फुजा बेफोरजों माने बै जौ संनाया सोमोन्दो थायो मिथिबायना आरो जोंङो जौ संनो थाखाय जोंना मा नां औ। एमावनि गोनांथि जायो मिथिबायना बर'फोरा एमाव खौ गावनि न'आवनो गावनि रोंगौथि जों। गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायनानै जौ जौखौ। संबोगासिनो दङ, मिथिबायना? जोंनि बर' समाजाव बुंनो थाङोब्ला जौ बा जोंनि मोनसे एंगार हायै मोनसे बाहागो बायदि जानानै फैदों मिथियो ना? जौखौ जोंनि गासैबो सु समाजारि खुंनायनि बायदिसिना हाबा हुखा फोरबो फुजा बि फोराव बाहायनाय जायो, औ एमाव बानायनायाव जोंनि बर' आइजो फोरा गिबियावनो बै दा नों बुंनाय बायदि। हाय माथानि माइरंखौ माने सुमना दोन ग्रोनाय जायो।
औ औ।
ङै रुइहोनाय जायो। बिनि उनाव बि खौ थाम ब्रै बा धन्टासेनि गेजेरजों माने जेब्ला बैनि गासै सुमना दोननाय बय माइरंनि दैया गा थिबो माने राननांबा अब्ला बैखौ जोङो गाहेनाव सुनाय जायो मिथिबाय ना? ओं। आरो बे एमाव बाहायनायाव मा खालामनाय जायो जोङो। बेयावहाय जोंनि बायदि रोखोमनि बिलाइ जेरै उम। बि समाव बेदरनो औ खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ गोरलै आरो थालि बिलाइ गोरलै जोङो औ बेनिफ्राय दङ गोरलै एबा बिबार मिथिबायना? खासि हाग्रा बिजौनि खोनादोंना नोंथां? खासि हाग्रा बिजौ गोरलै खोनाबायना नोंथां? बिलाइ गोरलै दङ आनरस दङ थालिर बिलाइ गोरलै बेफोरखौ गासैबो माने मिलायनानै गोराय लगायनानै गोराय बेयाव देफानाय जायो। खोनाबायना नोंथां? दानिया जेब्ला बिखौ गासैखौबो माने बै बिफांनि बिलाइफोरजों बै अन गुन्दैखौ जेब्ला देयो। अब्ला बेखौ मा खालामो जोङो हेलौ खोनाबायना नोंथां? बेफोरखौ दै लगायनानै मोनसे संग्राय गिदिराव मा खालामो जोङो बै अन गोन्दै अन गोन्दै देनायखौ जोङो मा खालामो ओ लाथुरा खालामना दोननाय जायो। मिथिबायना नोंथां? बे लाथुराखौ जोङो बै जोङो फिथा सानाय बे बायदिहाय बे फिथा सानाय बायदिहाय दाब्ले दाब्ले खालामनानै जोङो बेखौ संग्राय बेयाव माने सान्दुंआवहाय बेखौ फोरानना दोननाय जोयो। बिथिबायना नोंथां? आरो बेखौ संग्रायाव दोननानै माने गोजौआवहाय न'नि साल बेफोरावहाय माने गोजौआव सान्दों जेराव जायगायाव माने सान्दोन दोंनाय बा सान्दों नांनाय जायो बेयावहाय दोननाय जायो। जेब्ला बियो गोरान जायो अब्ला बेखौ जोङो मा खालामो जौ संनायाव बाहायनाय जायो। खोनाबायना नोंथां? खोनाबायना नोंथां? बेनिखायनो माने एमावाबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै बाहागो होननानै बुंजायो। मानोना एमाव गैयाबा जोङो बर' हारिफोरा जौ संनायखौ बा